हेलौ! अ
अ हेलौ‌ नोंथां खोनादो ना? उम। मा खबर? खबरा अ एसे मोजां खोनायाखैलै नेट गोनांफोराव थांलाय।
अ
हेलौ‌ औ हेलौ‌! औ खोनादो दे। खोनाबायना? अ अ ओम। खोना उम उम।
अ अ अ आंबो खोनाबाय दे।
आदसा माथो खालामगासिनो?
उम।
माथो खालामगासिनो?
ओरैनो
अ। नोंनिखौ मोजां खोनायाखै नेट गोनाङाव थांलाय।
दालाय
अ खोनाबाय दे।
खोनाबाय?
उम। आंथ दा जिरायनानैनो दंथयो। ओमफ्राय माबा मेरसु नायलाबायदोमोनलां। बबे हादरा बबे साइखि दङ बबे बबेयो मा बबेयो गिदिर अबेयो फिसा उम इखौसो ओरैनो नायला बायदोंमोनलां। नोंथां।
हैमबा मेप नायगासिनोमोन नोंथाङा?
उम नोंगौ।
उम उम उम उम उम मेपनि बागै नोंथाङा ओरैनो मा मा मिथियो बाथ्राफोर?
मेबाथ दे बुंनो थांबा बेनो आरो बुहुमखौ जों फिसा माबायाव खोन्थानायानो मेप। ना होमबा? एसे माबायाव आइ एसे दुलुरबो खोन्थानायबा ग्लब जायो। ओमफ्राय आरो गुवार कागजफोराव लिरना खोन्थानायबा मेप जायो मेपनि जोहैनो जोङो मिन्थियो अबे जायगाया अबे हादरा अबे साइद खि दं सानजा दंना सोनाब दङ, अबे हादरा बेसेबां गिदिर,
ओम ओम।
बेफोरखौ मिथिनाय जायो जों मेपनि जेरैनो जों बबेबा थांनांगौबा अबे साइदखि थांनांगोन मा दिगसिं थांनांगोन।
उम
उम उम उम मोजां
उम बेखौनो आरो बुहुमखौनो जोङो मेप नायनो मोजां जानायनि थाखाय
उम।
बिसोब हांखो ओमफ्राय आरो द्रामिया हंखो द्राघिमा बेफोरबायदि बाहागो खालामना लायो आरो जों सिनफोर होना लायो। बेफोर सिना जोंनि ओ बुहुमाव गैया। जों हमना लानाय आरो बिसोर सिना उम सानना लानायसिन।
बिसुब हांखोआ बुहुमनि जोंनि बुहुमनि गेजेरजों थाङो बे हांखोआ। इंलिसाव बेखौ इकुवाटरेल होनो औ।
आरो इंलिसाव गोजौखै थांनायखौ एलां बिथिनेल आरो गाहायजों थानायखौ लेटिसुद होनो आरो गेजेरजों गिदिंनायखौ। बिनो उम नोंथां अ अ अ दङ जों भारत हादराव एसिया मा मा माबायावनो दङ। गिदिर हादर कन्टिनेन्ट उम हादोरमायावनो दङ। जोंनि भारतआ गेजेरावनो जायो आरो जोंनि एसियानि। गेजेर बाहागोआवनो गोग्लैयो। नों नायनो थाङोबा एसिया हादरमाखौ नायबानो नों गेजेराव नायबानो नुहुरखायो आरो सिनायखायो ख्रा ख्रा, रोखा रोखा। बेबायदि जंब्लिब ब्लिब गोनां भि भि महरनि थानाय आनो भारत हादर आरो भि महरनि। बिनि गोजौआव आरो दं पाकिस्तान नांजाबनाय। नेपाल दङ ओरै चाइना दङ। गाहायाव आरो श्रीलंका दिप। बेबो गिदिर दिप ओमफ्राय आरो मालदीप होननायफोर दं। फिसा फिसा दिप आरो इफोर। बे दङ नोंथां उम। जोंनि एसिया अ जोंनि एसि या हादरमायाव सबसे गिदिर हादरा रासियानो बुंजायो मानोना रासिया मोननै हादरमायाव बोखावजायो आरो। जेरै बिदिनो बे हाजो दंना रासिया माबा हाजो दङ मोनसे।
उम।
गोजौ हाजो गिदिर हाजो जेरै जोंनि हिलामु हिमालया बायदि बे होथेयो आरो बेनि
सोनाब साइडनिया इउरपआव गोग्लैयो आरो जेरै मस्क मस्कफोरा सोनाब साइडआवनो गोग्लैयो ओमफ्राय खावसे साइबिरिया होननाय दं। बेफोरो जोंनि माबा एसियाव गोग्लैयो। बिनि गिदिर जाहैबाय आरो उम एसियानियाव बिनि हादरानो गिदिर जायैबाय
नै हादरमायाव गोसारना दं मानोना रासियाया
अ बहुद गुवार बेनि टाइम जन सो बुंनो थाङोबा जिसेथा टाइम जनाव रानजायो आरो
उम
रासियानो बुहुद बांसिन टाइम जनखौ आवग्रिना दङ जिसेथा गामि आवग्रिनानै दं
जिसेथा टाइम जन
ओम बिसोरनि टाइम जना जिसे बार सोलायो औ भारत हादराव बेनो दिल्लीनिखौनो हमो बांसिन ओमफ्राय आरो गिदिरसिन नायोबा नैथिया चायनाया जाहैयो आरो नोंथां
ओमफ्राय ओजों सोनाब सोनाबनि ओरै सोनाबनि हादरफोर बुङोब्ला ओ आमेरिका होननाय मोनसे आमेरिका जथाय हादर होननाय दंमोना बे हादरा माबे हादरमानि माबायाव गोग्लैबाय माबे हादरमानि सिङाव
आमेरिका हादर खोला हादर गोग्लैयो बेयाव खोला आमेरिका हादमा होननाय लोगोनो बेयाव कानादा होननाय दं बे बेयोनो गिदिरसिन हादर बा गुवार हिसाबै जायगा हिसाबै ओमफ्राय आरो आमेरिकाया गिदिर जायो कानादायानो जाहैबाय
अ
इथ' मा खोलानियाथ गाहायावसो जाया होमबा
उम उम उम
बे जाबाय सा आमेरिका सा आमेरिकायाव दङ आमेरिका मेक्सिक' कानाडा बेफोरो आरो ओमफ्राय ओरै गाहायखि दङ ओमफ्राय खोला आमेरिका होनोबा मैनिफ्रायनो सोलायबोयो ओरै पानामा होननाय ओमफ्राय निकार'गवा हन्दुराज सेन्ट जस होननायनिफ्रायनो सोलायबोयो आरो कस्ट'रिक
उम
एनजिला ओरै ब्राजिल आर्जेेनटिना सिलि, बलबिया, पिरु, पेरागुवा, उरुबे होननायफोरा गोग्लैयो आरो खोला आमेरकायाव ओमफ्राय आरो बिनि गेजेर बिस हांखोआवनो गोबां दिप बा बिदिनो फिसा फिसा हादर दंसो आरो
उम
ओमफ्राय इउरप हादरमा होनना बुङोब्ला
इउरप हादरमायाथ बिदिनो बेलेक बेलेक हादरमाफोरनिसाय बियो फिसासिन जायो हादरमाया
अ उ उ उ
फिसा नङा ओरैयावबो सिना हमोबा बेबो एसे गुवारानो ओमफ्राय इउरपआबो गुवार जाहैयो बेखौ खावसे रासियाखौ हमहैबाना गुवार जायो। बेयावथ' आरो बहुद गोबां हादर दं गोबां हादरजों लोगो नांनानै मोनसे इउरप हादरमा जाहै जेरै गिदिर गिदिर हादरफोर नाङोबा फ्रान्स, इंलेण्ड, जार्मानि, पलेण्ड, स्पेन ओरै इटलि इटालि रमेनिया, इउक्रेन, बेेलारुस, ओमफ्राय आरो ओरै बिदिनो आरो फिसा-फिसा हादर दङ' बुहुद मुंदांखा-मुंदांखा फिसा हादरबाबो इउरप हादरा जोबोद दावगानाय हादर जोबोद दावगानाय बिथांमोना रांखान्थियारियै समाजारि आरो आरो टेक्नलजियानो होन इन्जिनियारिं लाइनावनो होन बा इडुकेसन लाइन सोलोंथायारि
उम
बायदि मुलुगावनो बिथांमोना दावगानाय आरो दावगानाय सोदोमस्रियैनो दावगानाय बिथांमोनानो सोदोमस्रियावनो सिगांसिन दावगानाय आरो। बुंनो थाङोबा बिथांमोनासो जोंनि भारत हादराव गोदोनिफ्रायनो बायदि बिगियान आरो आदबजों बाहायनानै जोंनि भारत हादरखौ दिहुनदोंमोन।
उम उम उम नंगौ नंगौ नोंथां।
बिथांमोनानो आमेरिकायाव थांजेनदोंमोन आमेरिकायाबो सिगां नंबावामोन दंमोन बेयावबो। हले दावगानाय हादर नोङामोन। बिथांमोननि मानसिफोरानो आमेरिकायाव क्रिस्ट'भार कलम्बास होननाय मोना थांनानैनो आमेरिकाखौ दावगाहैदो आरो बेयावनो थानानै बिथांमोनानो खुङै दों आरो बुंनो थाङोबा जोबोद जौगानाय हादर आरो हादरमा बुंनो थाङोब्ला
उम उ
उ
उ
ओमफ्राय आरो दा गाहायखै दं आफ्रिका। आफ्रिका होनोबा बेनो आरो जौगानाया जोबोद खम आफ्रिकाया। दावगानाय होनोबा इउरप ओरै आफ्रिका होनोबा बिनि दावगानाया जोबोद खम आरो नोंथां बेयावनो दङ' ओरै आंगला देमक कंग', तानजानिया ओमफ्राय आरो साउथ आफ्रिकाया एसे दावगानाय गाहायथाराव दं बेनिफ्राय बेफोर गेजेर उम दावगानाय आरो गेजेरनि आफ्रिकाफोरा जोबोद खमबांनि दावगानाय। बारा गैथारा। जोबोद गोरिब न'खरनि आरो बिसोर गोरिबफोर बुंनो थाङोब्ला नोंथां। अब्ला नोंथां बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ औ दोनथ'नोसै नामा? उम उम उम दे जागोन दे अ